हेल'
खोनादोंना?
औ नोंथां बुं दे
खोनादों नामा नोंथाङा? मा खालामदों नोंथाङा? मा खालामदों नोंथाङा?
दङ ओरैनो।
आदसा आं मोनसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
सावरायजागोन दे।
औ, जोंनि बर'नि गोदोनिफ्राय ओ मा मा गेलेबोनाय मा मा गेलेयोमोन आरो दायो माबायदि दायो माबायदि बिदि सोलायबो खो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा?
जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेलेनाय
औ औ औ औ औ औ बेनो नों थां गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि गेलेबोनाय मा मा
जों गे- जों मिथिनाय बायदिबाथ' गोदोनिफ्राय जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव गेलेनायखौ खाबादि इदिनो खारनाय, बारनाय बल गेलेनाय फोरबायदिखौ मिथियो आरोना फायो
गोदो गोदायनि हाखर खि खर दैसे दैनै औ औ। औ जागोन दे।
माबायदि गेलेयोमोन नोंथाङा मिथि बिबा एसे खोन्थाना होनो हागोन ने
औ औ औ बेफोरखौ गोदो गोदाय गेलेयोमोन दाथ' बेफोरखौ गेलेनाया गैला बन्द'आनो जाबाय होनजायो। बन्दआनो जानो माने गोमालांबाय आरोना बेफोरखौ गेलेयोमोन गोदो खाबादिफोरखौथ' खाबादिफोराथ' हिनजावसाफोरनि थाखायसो। हिनजावसाफ्रा गेलेयोमोन बेखौ हिन्जावसाफोरा गेलेयोमोन बे औ ओ इस्कुल इस्कुल फरायसालिफोरावहाय गेलेयोमोन आरो गामि गामि औ गामि गामि गामिफ्रावबो बेलासि समावहाय हिन्जावसा गथ'फ्रा गेलेयोमोन बेफोरनो आरो आरो ओ फुटबल जोलुर गेलेनाय बेफोरखौ हौवासाफ्रा गेलेयोमोन फरायसालि इस्कुल आरो गामि सामिफ्रावबो गथ'साफ्रा हौवासाफ्रा गेलेयोमोन। बेफोरनो आरो आरो दैसे दैनै दैसे दैनि गेलेनायफ्रा आ औवानि औवानि दालायखौ मो मोजां सैनानै सिदा सिदा बेफोरखौ हौवासा गथ'फ्रा गेलेयोमोन आरो सेलथाव से केल्टआव गावलायनाय बेखौ गेलेयोमोन। हौवासा गथ'फ्रा औ मिस्थां फिथ मिस्थां फिथाइ आरो मिस्थां फिथाइ गैयाबा लेखा सोमनानैबो गाव गावनानै गेलेलायोमोन। म बेफोरो दा नु-नुनो थाङोबा सोलायबोबाय आरो सोलायबोबाय आरो जोब बोबायानो माने गोमालांबाय होननायानो जाबाय। औ औ औ आजिखालिनि आजिखालिनि मुगायाव मा मा गेलेयो नों? नोंथांया एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
आजिखालिथ दानि जुगाव बांसिनानो
सोलायनाय फैजोब्बायना खोन्थाना होदो एसे मा मा गेलेयो क्रिकेट काबादि? बेफोरखौ खोन्थानानै होदो भलिबल
दे नोंथाङा खोन्थानानै होदो आजिखालियाव मा मा सोलायबोखो
आजिखालि बेफोर खाबादि गेलेनायफ्रा गामि गामि ओनसोलाव जा नुनाय गेलेनाय जाला बेफोरखौ नुदों आरोना खालि स्कुल कलेज बिदिनो बहाबा गेलेग्रा जायगा थाखांनाय स्टेडियाम बेफोरसो
औ औ गोजौ गोजौ लेभेलनि थांबाय माने गोजौ लेभेलनि थांबाय औ औ आरो जोलुर गेलेनानैबो गोबां मानसिफ्रानो गोजौ गोजौ रांखान्थि आर्जिनाय हैनो हायो आरो काबादि गेलेनानैबो गोबां गोजौ थाखोसिम दावगालां नै काबादि गेलेनाया काबादि गेलेनाया जाहैबाय आइजो फोरनिबो आरो हौवासाफोरनिबो जायो बलि गेले बलि फुटबल गेलेनायाबो आइजोफोरनिबो थायो हौवासाफोरनिबो थायो आरो क्रिकेट गेलेनायाबो हौवासाफोरनिबो थायो आरो आइजोफोरनिबो थायो बेफोरखौ गेलेनानै माने जोंनि बर' समाजाव गोबां गावखौनो जौगानो जौगानो हायो आरो रांखान्थियावबो जौगाहोनो हायो। नोंथाङा गेलेनानै गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ माबायदि राफोद खालामनो हायो एसे खोनथाना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा गेलेनाय गेलेनायनि गेजेरजोंबो देहाफोरखौ राफोद खालामनो हायो बेखौ खौ जों बयबो मिथिखायो आरोना जेनेबा मानसिया गे गेलेनायफोरजोंसो देहाफ्रा राफोद जायो नालाय।
बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो।
बारबोयो।
औ औ
नै ओरैनो न'फ्राव थाबाय थाबा देहाफ्राबो लोरबां जालाङो ओरैनो औ। बांसिन गेलेनायफोरजों सोमोन्दो थाबा देहाफ्राबो राफोद जाबाय आरो ओहम बेराफारसे बयजोंबो जेन'बा जावबो जौगानायनि लामाथिंबो थांनो हाबाय बेफोरबायदि आरो
जैनो हाबाय औ।
रांखान्थिबो आरजिनो हागोन आरो गावनि देहाखौबो आरो गोग्गो लाखिनो हागोन आरो।
ओ नोंथाङा ओ नोंसि जेनेबा नोंसिनि गामियावहाय जेनेबा बैसागु मेला माबा मोनसे फांसन जायोब्ला दायोथ' गोबां गामि गामिनो बिदिनो बैसागु मेला फांसन बिदि दि ओ फाथिनो लानो हमबाय। बेफोराव मा मा। खेला। ओ होनाय जायो आरो बेफोरखौ नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
खेलि खेलाथ' होनाय जायो जोंनियावहाय। जेनेबा उन्दै उन्दैफोरनि खारनाय।
थां।
उन्दै उन्दैफोरनि खारनाय। गिदिरनि खारनाय फोरनि खारनाय।
औ।
बेफोर बायदि होनाय जायो आरो जेनेबा उन्दैजों उन्दै गेदिरजों गेदेर
औ औ गोलाव बारनाय गोजौ-गोलाव बारनाय गोजौ बार नायफोर होरना होआ बेखौ खोनथानना होदो।
औ बेफोरबायदिबो होनाय जायो गोजौ बारनायबो होनाय जायो गोलाव बारनायबो होनाय जायो आरो। इदनो ब हा गिलिर गिलिर बानानै खारनाय
औ औ थिं बुन औ औ थिं बुन मेगन खाथेनानै थिं बुनाय औ।
थेनानै बिनो मायद माबा मोनसे मुवा
हां-हांसो हमनाय औ
हांसो हमनाय बेफोरबायदि खेला होनाय नाय जायो आरो
दुरुं दुरुंंबोलायनाय बे फोरखौ सरदेरोना सरजाबा औ औ दै बोरि गेलेनाय
दै बोरि गेलेनाय बेफोरनो सोलियो आरो गामि ओनसोलाव दा
औ औ सियार सियार सेलायलायनाय
सियार सेलायलायनाय औ
दायो नोंथाङा ओ जोङो गेलेनायनि गेजेरजों माबायदि थाखोसिम जौगालांनो हायो। जेरै गिदिर गोलाव मानसिफ्रा माबायदि थाखोयै माबायदि गेलेनानै माबायदि ओ गोजौ थाखोसिम थांनो हायो रांखान्थि आरजिहैनो हायो बेफोर बो एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
औ औ दानि जुगावथ ओ डाइरेक्टनो गोजौ लेभेलाव सहैनो हाया नालाय फिसानिफ्रायसो गोजौ लेभेलाव थांनो हायो नालाय जेनेबा बिदिनो गेलेनायफोरखौ गेलदावबाय थाबानो बिदिनो साबसिननिफाय हाबिसिनहाय मोनहैयो। होननानै आं सानो आरो नामाने ओ जेनेबा गामि लेभेलाव ओ देरहाखांबा एसे गोजौ लेभेलाव थांलायबाय ओ स्टेट लेभेलाव थांखांबा आरो
डिस्ट्रिकनिफाय स्टेटआव
अ डिस्ट्रिकनिफाय स्टेट आव थांबाय बेफोरबायदियावहाय ने फारि फारि जौगालांनो हायो आरो
औ जेरै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जेर बिराट कलिक क-क-क्रिकेटार गेलेग्रा ओ फुटबल गेलेग्रा रनाल्डमोन बायदि जाहैनो हायो आरो। दानि जुगाव गोबां हिजाव सा हौवासाफ्राबो गोबां ओ गेलेनायनि गेजेरजों गोबां रांखान्थि आरजिहैनो हायो आरो गाव गावनि नामखौ औ औ गावनि मुंखौ मुंदांखा लाख खिनो हायो आरो आरो हारिनि थाखायबो मोजां जौगाहोनो हायो। औ।
हारिया हाय एयो गोजौ लेभेलावहाय सिनाय मिथि मोनो।
औ औ औ औ। नोंथांनि गेजेराव ओ नोंथांनि नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि गामियाव सोर सोरगिदिं थानाय गेलेग्राफ्राव मा मा गेलेनाय नुयो नोंथाङा एसे खोथाना होनो हागोन नामा?
जों जों थनायनि गामि
भलि बल बिदिनो नुयो फुटबल
जोंनि गामियावथ' आजिखालि दानि जुगाव ओ भलि बल गेलेयो ओम बेडमिन्टन गेलेयो। बिदिनो खारनाय बारनाय बेफोर बायदि गेलेनाय नुयो आरो। बांसिनानो एफोर बायदि गेले नुयो खाथि खालायावबो जोलुर गेलेनाय बेफ बेफोर बायदिखौ नुयो।
औ।
ओम।
नोंथांमोननि गामियाव ओमफ्राय आरो माबायदि
जों गामियावबो बिदिनो जों गामिनि दानि गथ गथायफ्रा माने गेलेनाय दलायनायाव बारा गोसो होनो नागिरबा आजिखालियाव माने मबाइल सेनेलावल थाग्रा जाजोब्बाय गेलेनाय खारनाय बादायलायनाय बेफोर बायदियाव बारा गोसो होहोनो नागोरला मानसिफ्रा गोबां सोलायनाय फैबाय आरो माने गोदोनिफ्राय दा बिदिनो सानैसोया गेलेयो सानैसोया गेलेया बिदिनो दा माने गोबां खम जालांनो हमबाय आरो गासैबो गथ गथायफ्रानो माने मबाइल सेनेलावल बिजि जाजोबनो हमबाय आरो
जोंना नोंथां जोंना टाइमा जोबनाय लामायाव फैबाय नामा
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां उम
दे